लांदां
हेलौ
औ नों थां
औ
ओ नोंथाङा दसे टाइम होनो हागोनना?
औ दे दे। आं फ्रियाव दं दे।
औ। ओ नोंथांजों आं एसे ने दावबायनायनि सायाव राय लायनो नागिरदोंमोन आरो अ रायज्लायनो हागोन ना? अ नोंथाङा ओ बबे बबे ओनसोलाव बा बबेयावबा नायथाव जायगाफ्राव थांफेरबाय नामा?
ओ औ ओरैनो बिदि बेरायनानै इसां बेरायनाय जायाखै थेवबो माने खोब बेरायथारदोंबा आं माने जेरै आसामावनो होनोब्ला माने ओरै थांबाय गुवाहाटियाव थाङो । ओमफफ्राय इनिफ्राय माने ओरै धेमाजि थांनाय जायो । फ्राय माने आसामनि बायेरा जायोबा माने मोनसेल' सिलंआवल'सो आं खोनसे थांनाय जादों आरो
औ औ सिलंआव थांबाय औ सिलंआव थांनानै नोंथाङा मा मा एक्सपिरियेस बा माबाय दि सोलोंथाव माबाफोर ओ रोंगौथि मोनबोबाय नामा?
ओ ओं ओ इदि सोलोंनाय हिसाबै माने आं मोनसे खामानिनि थाखाय थांदोंमोन आरो माने पार्ट टाइम खामानिनि थाखाय आरो माने ओजा औ माने आंनिनो माने रिले-रिलेटिभ जानाय थायोबानो ओजा माने बेयाव माने आं माने बेराय थावथाव थांनाय जादों आरो बेहाय माने आं खामानिबो मावनाय जादों आरो बेयाव आं थांदोंमोन माने आं बाइकजों थांनाय जादोंमोन आरो
औ
ओ इयाव माने जोंनि जायगानिफ्राय इयाव इसिमा लागे माने आद घन्टा एइद आवार्स बिदि लानाय जादों आरो टाइमा औ बेयाव औ बेयाव माने आङो साना साना माने बान माने थाहैनाय जाहैदों।
ओ ओ
ओ माने बिनि गेजेराव ओ माने जोंनि आरो बिनि माने ओरैनो इक्सपिरियेन्स होबा माने जोंनि आरो बि सिनि माने बुहुथ दिडिफारेन्स जायो आरो हुम माने औ इसिनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय थानाय माने बहुत दिफारेन्ट जायो आरो जोंनिया माने जाहैबाय फ्लेनिं माने प्लेन एरिया जाहैबाय इसिनिया माने हिल्स एरिया जाहैयो औ माने बु ओ एसे ला माने एसे खस्थबो मोनो थांनाय हिसाबै एजा माने पाहार हाजो एरिया जाहैनायखाय हिसाबै माने उम आरो नो नोंथां नोंथाङालाय ओ नोंथाङालाय बहाबा फोर बेरायबायमोन फेरबायमोन ना़मा?
आङो बेरायनाया बेरायबाय आङो। जोंनि खाथियावनो थानाय बे ओम भुथानाव थांबाय आरो ओमफ्राय आरो मानासावबो आं बेरायहैबाय। आ भुथानाव थांनो औ भुटान आरो औ
माने भुटाननि एरियाफ्रा माबायदि ओरै माने नायथावना जायगाफोर
औ भुटानाव होनब्लाथाय नायथावना जायगा होनबाथाय बिसिनिया जोबोद मो जां आरो आबहावाया माने थांबाथाय ग्रिन ग्रिन जोबोद मोजां पलुसन गैया ओम बिदि गारि मथरनि होंगो दोंगो नुलाबाया आरो ओमफ्राय मानसिफोरबो बांद्राय बेबायदि ओ होंगो दोंगो नुवा। जोबोद मोजां हाजो हाजो ओनसोल हाजो जायगा आमफ्राय स्राय स्राय दै बोहैनाय मोजां नुयो आरो। आमफ्राय बिस निया बिरााद दिडसिप्लिन आरो जेरै जोंनिया माने बिदि दाखोर दाला गारलाबायो इण्डियानि मानसिफोराथ' होनबथाय बांद्राराय होनबाबो होनद्रायनाय जानाय नङा माने सिभिक सेनसआ जोंनि एसे खम जायो। बिसिनिया जोब बोद डसिप्लिन एनिफ्राय लामा सामा बारसनायावबो बिसोरो ट्रेफिक रुल्सफोरखौ बाहायो आरो
औ फल खालामो
आनि औ फल खालामो आमफाय ओ जानला मेनला जायगाफोराव जेफोर जायगा माने नाङि जायगाफोराव बिसोरो हर्न बिदि दामलाबाय आरो मोजां जोंनि जोंनियाव नायोबाथ माने सासे मानसि थायोबाबो हरन दामगोन आरो ना माने बिदि जानला मेरला जायगा जेरै ओ नाङा फाङाबाबो हरन दामनाय बिदि खोनायो आरो खिन्थु बि बिनाव बेबायदि खोनाया आरो बिराद साइलेन्ट मोजां ओ थांबानो माने अक्सिजेन माने फुरा अक्सिजेन बेबायदि मोनो आरो
औ
ओ बिराद मोजां गोजोननाय मोनो जायगाखौ नाय थावना बेबायदि आरो
माने आरो ओ माने नोंथाङा बुंदों माने भुटानाव माने इदि बेरायहैदोंमोन मादों होनदों माने ओउ खोनानो मोन्दों माने भुटानाव माने बुहुद क्लिन क्लिन लाखियो लामाखौ लामायानो जा माने अबा मोनसे बे रेसटुरेन्टमानो नानो जा नवानो जा माने बुहुद सिन लाखियो होनदों माने आरो जोंनिखौ ओ जोंनि खौ नायोबा माने जोंनिया बुहुद माने लेथ्रा जाहैयो लामायानो जा नवानो ज जा माने बुहुद माने ओ लेथ्रा जाहैयो आरो जोंनिया इजों आरो नोंथाङा मा मा बुंनो सानदों माने गोजाननि लामानि जोंनि?
औ आं बेखौनो बुंनो सानो जे इण्डियानि मानसिफोराबो सोलोंनांगौ बिसोर खौ नायनानै जोंनि माने बेरायनाय होनबाथ' जोंनि मानसिफोरा मा सानो बेलेग आउट कान्ट्रि आउट स्टेट बेफोरबायदियावल बेरायहैनांगौ बेबायदि सानो खिन्थु जोंनि आसामावनो नायोब्ला जोंहा गोबां जायगा बेरायथावथाव जायगा दङ बेफोरखौ जोङो देभेलप खालामनो हायो आरो मोजां खालामनो हायो साब सिख दोन लाखिनो हायो सोलोंनानै जाहाथे जों बेरायहैनायाव जोंनिया थ फैसा खरस जायोना बाहेराव थाङोब्ला खिन्थु जोंबो माने बै फैसाखौ टुरिस्टनिफ्राय माने टुरिजिम बेबायदि खालामनो हायोबा जोंनि जायगायावनो जोङो माने रांखान्थि बिथिङावबो जोंहा दावगानाया फैनो हायो आरो जोंनि ओनसोलाव खालावनो बेखौ आं सानो आरो
फोरनि गाननाय जोमनायनि बागै एसे बुंनो सानो नामा? जिहेतु माने बिसिनि गाननायफ्रा माने एसे बे बेलेग आलदाजों आलदा रोखोमनि जायो।
औ औ औ सानो आङो बिसोरो माने ट्रेडिसन खौ गावसिनि ट्रेडिसनखौ जोबोद माने मानियो आरो लाखियो बिसोरो जेराव खि थाङा माने गाननायखौ नुनो मोनो गावसिनि ट्रेडिसनखौ एनिफ्राय आं बायनायाव बेबायदि नुदों माने इस एसे इउनिफर्म टाइपनि जायो आरो बिस बिनि गाननाय जोमनायफ्रा सेम सेम जानो नागिरो आरो उम बेबायदि
उम आरो ओजा औ दे बुं। दे
ओ स्कुल स्कुलफोरावबो माने जोंथ माने जोंनि स्कुलफोरा
औ।
गथफोरा बाहेराव ओंखारनानै बिदि दावराव दावसि बिदि खालामनाय नुयो खिन्थु आं भुटाननि स्कुलफोरखौबो माने ओ रावबो मानसि गैयि बायदिसो बायदि नुदों आरो माने साइलेन एकदमबारे माने टुडेनफोरखौनो बेबायदि बाहाराव बिदि ओंखारलाबायनाय बिदि नुवाखै खै आरो बांसिन बुंनो थाङोबा माने मानसिफोरखौनो गैयि बायदिसो नुयो आरो माने बिसोरनि पुलेसना जोबोद खमखायसो नामा? खायसो। माने बांद्राय मानसि जि बिदि लामाफ्राव नुला बाया आरो नफोरनि बाहाराफ्रावबो नुलाबाया आरो। इबायदि।
आरो माने इसिनि जानाय लोंनायफोर माने दामफ्रा माबायदि इफोरखौ एसे माने फोरमायनो हागोन नामा?
औ दाम होनोबाथ जोंथ गुबुननिफ्राय थांनाय जाबाय नालाय जोंनिफ्राय फ्राय एसे दामखौ बाराखौनो लायो आरो बि सोरो। इनिफ्राय बिसिनाथ हिल एरिया ना बिसिनिया बांद्राय बिदि आबाद फोरबो जाया।
औ।
ओ गासिबो मुवाफोरखौ जोंनि इण्डियानिफ्रायनो लांनाय बायदि जायो। त बे हिसाबै बि नियाव दामखौ आं एसे बांसिनखौनो मोनो आरो।
औ।
औ।
ओमफ्राय ओ थांनायाव माजों थांनाय जादोंमोन जेनेबा ओरैनो? लामाफ्रा थां आन्थ
थांनायावथ जोङो माने गारि उइयंगारजोंनो थांनाय जादों ओमफ्राय ओ सिगांथ लामाया बां ओमफ्राय बिदि मोजां नङामोन दायो। ओ भुटानसिम डाइरेक्ट थांजासिम माने लामाया जोबोद मोजां जाबाय आरो थां थाव थाव जाबाय औ बिदि खस- थ मोना आरो ओमफ्राय ओरै बुथ भुटान थाङोब्लाथ जोङो बे भुटाननिफ्राय जे भुटाननि सि आफाङाव आरो जोंनि बेयो आसाम गोलैयो आ बेयावहाय माने एसे पिकनिक जाथावथाव जायगा गा दं आरो माने भुटान बेरायनानै फैनानै ओ जानो गोसोबा बे माने दैसानि सेराव भुटाननिफ्रायनो फैनाय बे दैसानि सेराव पिकनिक जाफैनो हायो आरो मोजां जायगाया
अ आरो बिनि अनगायै आरो अबा थांनाय हान्थिनाय जाबावदों नामा
हान औ आं जोंनि बे ओनसोलनि खाथियावनो थानाय मोनसे हाग्रायाव थांदों बे जाहैबाय मानास हाग्रामा बे मानास हाग्रामायाव ओ बेरायहैनाय जादों बेवहाय बेयो माने बेबो ओ मोजां जां माने मिथिंगायारि जोंनि ओ नुथाफोरखौ नायनो हायो हाग्रा हाग्रानि जिब जुनार ओमफ्राय माखासे ओ दाउसिन दाउला बेफोरखौ नुनो हायो आरो औ
ओरैनो मा मा जिब जुनारफोर नुनो मोनो ओरैनो मोन्नैसो फोरमायनो हागोन गोन नामा
बेवहाय मेइन बुंनो थाङोबा जोंहा अमा थावख्रि बेखौ खोनानो मोनदों गुबुन हाग्रा फ्राव बेबायदि नुनाय जायानो। बे मानास हादर बे हाग्रायाव ल बांसिन नुनो मोननाय जायो बेखौ एमनिफ्राय मो सा जोंनिया मोसायाथ माने मानासनिया बेयो मोसाया मेन बिनि उनाव ओ मैदेर आमफ्राय हाग्रानि मैसो बेफोर खौ नुयो आरो आमफ्राय खासेव बै खासेव दुराया बोरियाव थायोना बेसोरो बे फोरखौ नुयो आरो आमफ्राय मोख्रा उम मै बि फोरखौ नुनो मोन्नाय जायो आमफाय दाउ होनोबाथ बे धनेस दाउ आनिफ्राय ओ दावराय
औ।
बिफोरखौ नुयो आरो
औ।
औ। आरो माने ओ खोनानो ओ खोनानो मोन्दों माने मानास मानास जे हाग्रामा इयो माने मोन से जिबखौ लानानै माने मख'जाथाव होननानै मोनसे माने हिस्टरियाव मोन नुनो मोनो आरो जारिमिनाव माने इ जिब जिबा माने मा मोनसे जितनि थाखाय बे मख'जाथाव माने मानासआ?
बेखौथ आङो म-मो-मोसानि थाखाय खाय होन्नानै सानो।
औ औ।
औ।
बिदिनो बेफोराव जेनेबा माबाफोर उसुबिदा थांनायफ्राव उसुबिदा जायो नामा ओजा जुदि अर'नबारियाव हाबनाय
उसुबिदा उसुबिदायाथ माने बे ओरै हाग्रा थारावथ बिदि उसु सुबुबिदा गैया ओ थांनो हायो ओ जोंनि फरेस्टनिफ्राय एसे माने माबा लागोनांगौ। पारमिसन लानांगौ आरो ओमफाय बिसोरो गावसोरनो माने गार्ड हरखायो बे गार्डआनो माने लामा बेफोरफोरखौ दिन्थियो बबे बबे जायगाया नायथाव जायगा बेफोरखौ माने दिन्थिनानै होयो आरो।
औ माने गाइड खालामो आरो।
खालामो। औ औ।
नोंथांजों रायज्लायनानै माने गोजोननाय मोनबाय।
औ गोजोन आंबो नोंथाजों रायज्लायनानै जो। जोबोद गोजोनबाय। अ दे बिदिबालाय अ ला